ओ ओ गोजोन सानजौफु नोंथां अ।
बिदबा जों बोथोरखौ नायनानै दाथ' दैज्लां बोथोर ओ सानदुंफ्राबो जा थिं थिं जोङो बोथोरनि सायावनो सावरायसो नामा नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां सावरायनो हागोन औ दिनै जों बेफोरबायदि बोथोरखौ माबोरैहाय जोङो भुगिनांगासिनोबा मानि थाखाय जादों दा जों बेखौ मारै बासायनो हागोन बेफोरनि सायावनो सावरायसै दे नोंथां अब्ला नोंथाङा ओ ओ माबाफोर मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों बेखौ एसे बुंना होग्रोदो नोंथां। सान्दुं गोसा दुंनायनि सायावबो फोरमायनो सानदों ना नोंथां जेनेबा औ। सान्दुंआथ' दाथ' थानो हायि जाबाय नै आयु
मा होननांगौ।
साननैसो जाबाय आरोना दुंनाया ओ बे गोसा सान्दुं दुंनाया।
माने
एकदम बायहेरायावनो ओंखारलांथावै बेबायदि जानानै दङ जेनेबा नों ससे थांबानो मोखांफ्रानो खामनो नागिरो मोदोमफ्रानो खामलाव जोबनो नागिरो आरोना। आरो बुंनांगोन बेयो मानि थाखाय जादों। बै सानदुं गोसा सा दुंनायनि जाहोनाबो जाहैबाय जों सुबुं माहारिनि थाखायनो जादों आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिया बांबाय। गोदो बेबायदि नङामोन लासै लासैनो सानफा एफा सानफा एफा एरै एरै सुबुं माहारिया एबा
मा होनदों माखासे जोंनि सुबुंनि बानायनाय एबा मा होनदों मेन मेट जायखौ मा होनदों सुबुं उम सुबुङा माखासे जन्थ्रफोर बानायनाय बेखौ मा होनो बेफोरनि जोहै जादों आरो ना बे सान्दुं गोसाया जेरै जोङो माखासे उम केमिकेल गोनां एबा मोनसे बिस गोनां उखुन्दै हगारनाय दारिमिन फसंनाय आरो बिदिनो गोबां दं आरोना जेरै जोङो बिफां लाइफां दानफायनो हमदों। जेरै जों नांबाबो नाङाबो जोङो फि फां लाइफांखौ दानबाय आबाद फोथारनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय जोङो एसे एनै आबाद मावगोन खिन्थु जोङो मा खालाम बांसिनानो जों लस खालामनानै लागोन आरोना जोंनि सुबुं जिउ नि थांना थांनायनि राहा लामाखौनो जोंनो जों गावसोरनो गाव जों फोजोबबो
जायनि जाहोनाव दा बेफोरबायदि थासारिया सोमजिनो हमदों आरो नोंथां ओ। ओ आरो इयुनाव माबायदि जागोन बेखौ बुंनो हाबावला आरोना दानो जेनेबा जोङो सयज' हालायि एबा ओंखारनो हालायलायि न' सिंनिफ्रायनो फांखानिफ्रायनो ओंखारनो हालाय लायि आरोना फांखा जानायनिफ्रायनो बेबायदि जानानै दं जोंनि गेजेर गेजेराव
उम बेफोरो बेफोरखौ खम खालामनायनि राहा लामा लानांगोन आरोना नोंथां बे जोंनि दा बै बेबायदि सानदुं दुंनाय बैबायदिखौ जों खम खालामनायनि माखासे राहा लामाफोरखौ ओ जों लानो हायो जेरै जों फिफां
फिफां गायनायखौ जों बांसिनै गायनांगोन आरो सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों जोङो होबथाथारनांगोन आरोना जों सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावसो बेबायदि माखासे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिनो हमदों जेरैहाय जोङो ओ न' लुनो थाखाय जोङो फिफां ओरिखौबो दानफायो आरोना जेरै जोङो मोनसे न' लुनोबा एबा जोङो
माबा मोनसे खालाम नोमा जोङो मा खालामग्रोदो सिगां जोङो हाग्रा
जों गोदो ओ जों बिफां लाइफांखौसो जों दानस्रांग्रोरो बैबायदि बिफां लाइफांखौ जोङो मा खालामनां गोन जोङो खम खालामनांगोन एबा होबथानांगोन आरो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों होबथा नांगो बैबायदि जों बे जोंनि दानि बैबायदि जों दा जेरै दङ सान्दुङाव जेरै खामलायलायनाय एबा जों ओंखारलायनो हायो बेफोरबायदि सिसुवेसना एबा थासारिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा आरोना लासैनो खम जालांगोन मइननो जाहैबाय गुबैयनो जाहैबाय जोङो सुबुं अनजिमा बा हानायखौ होबथा थारनांगोन नों जोंहा सानफा एफा सानफा एफा बांबाय थायोबा जोंनि जेरै जों थानो थाखाय हा बेयो मा जादों थामजि जौखोन्दोल' रो था दं होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जेरै बुहुमाव ए जौसे जौखोन्दोआव मा होनदों स्नि स्नि ना बेसेबांबा ना स्नि जि जौखोन्दोआनो मा दै बाहागो आरो ना आरो बिनिनो थाम बाहागो एबा थामजि बाहागोआ मान जोंनि थाग्रा बेबो माखासे मा होनदों बरफजों खोबजानाय अबावबा हाजो बैफोरबाय गि आरो ना
बिनि थाखाय मा होनदों माखासे जोंनि थानांगौ जायगा हायेनफोर एबा हाग्रा बंग्रा बैफोरखौ बिसोरो समान जायगानिफ्राय दानस्रांदों एबा माबा मोनसे फसंनो थाखाय एबा माब माबा मोनसे गायसननो थाखाय हाग्रा बा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव जों दानि बायदि थासारि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो आङो दहाय सोरसे बुंदों जेनेबा उदग उदग फसंथान खालामनाय बे उदग फसंथान खालामनायाव जोंनि माखासे केमिकेलाबो जोंनि बारहावाजों गोरोब फनानै एबा जोंनि हां लानाय सुबुं माहारिनि हां लानाय ए अक्सिजेन औ कार्बन डाइ अक्साइड्रा मा होनदों बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं आ
खारदो बेबायगि
जाहोननि थाखाय मा जादों जोंनि गेजेराव माखासे बै गोजौआव जे सान्दुं अजन लेयार होननाय मोनसे दं आरो ना बैयो अजना लासै लासै अजनथोरबोआ गोबानिफाय गोबा जाबोनो हमानो दं आरोना जोंनि बे हां लानाय कार्बन डाइ अक्स थायद आरो माखासे आ बिस गोनां बारहावा आरो बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बैफोरबायाददि मोजां मोजां जेरै अक्सिजेन गेस बैफोर रो गोमालांबाय आरोना जाय गोमा गोमालायनि थाखाय नैबे दानि थासारिया जारा नै फैदों आ जोंनि गेजेराव माखासे जेनेबा जोङो मोनसे गेस दङ जेरै जोङो
आ
बे अजेन लेयारखौ होबथायोमोन आरोना बै अजे लेयार होबसाग्रा गेसआानो जोंनि जोंनि गेजेराव दा जोबलांनो हमबाय आरोना बेनि थाखायनो बै अजेन लेयारा आ मा जानानै जाबाय मा जाबाय बियो गोबा जानाय जालांबाय सान फा एफा सानफा एफा बैबायदि गोबा जानायनि जाहोननि थाखायनो दिनैनि दानि सानदुं दुंनाया बेफो बेबायदि जानानै फैदों आरोना नोंथां आरो बिदिनो जोङो मानसिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' एबा दानि बायदि थासारि जादो रों आरो । आरो इउनाव माय जालोन बेखौ' बुंनो हावला आरोना नोंथां जोङो ओ दा नो नै थानो हालायायै जागो जादों आरो इयुनावबा माबायदि जागोन बेखौ अ साननानैनो गिखांनाय फैयो आरोना नोंथां ।
जेरै जोङो लामाफोर बानायनायावबो जों बिफां लाइफां दानफायो
जोङो
फार्स्टआवनो मा खालामो जोङो खालि नुहुरनायानो हाग्रा बारि अरनबारि बैफोराव थां खो मुहुरनानै जोङो बे लांदां जायगाखौ बे हाग्रानि माखासे दंफां लाइफांखौ दानफायग्रोनानै लायो आरोना बेनो जाहैबाय जोंनि गुबै गोरोन्थि होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो दानि बे जोंनि सानदुंगो सा एबा दुंनाया बेबायदिनि थाखायनो जानानै फैदों होननानै आं सानदों नोंथां आंनि बुंनांगौआसे बिनोसै नोंथाङाबो जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होदो जेनेबा आं माखासे थालांनाय बाथ्रफोर थायोना बेफोरखौ नोंथांङा फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां
औ ओहोम जागोन नोंथां। दा नोंथाङा मोजांङैनो फोरमायलांबाय जेन'बा आथिखालाव बेफोरबायदि बोथोरनि सोलायनाय बिमानो जादों? दा जोंहा बोथोरनि सोलायनाय होनोब्ला बेनो जे ओ जोंना एखमब्ला नांगौ समाव अखा मोनै नांगौ समाव सान्दुं मोनै ओम दा बेफोरो ओ जोंनि सिगांङाव नुजाथिगासिनो बेफोर गासैबो ओ जोंनि सुबुं माहारिया बानायनो लानाय ओ जों बुंनो हागोन ओ दा जों बेफोरखौ ओ सुदांनायनि बा बेफोरखौ जोंङो अ होबथानायनि माखासे राहा दं जोंहा दा आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायलांसै जोंङो ओ आथिखालाव सुबुंफ्रा मा खालामो जेनेबा ओ रां खामायनाय बा रांनि थाखाय थाखायनो गावसोरनि ओ खाथि खालाव थानाय हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांफोर बा ओ बिदिनो खाथि खालानि बिफां लाइफांफोर बा गामिनि बा ओनसोलनि बिफां लाइफां बेफोरखौ आथिखालाव बिसोरो दाननानै ओ फानदों बा ओ गावसोरनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय दस्रा खामानि मावालासिनो बेफोर मोनसे गोरलै खामानि ना जेनेबा नों बिफोंखौ दाननानै नोंङो दाम गोसानि बिफांफोरखौ दाननानै नों फानहयोबा नोंथाङा बेयाव गोबां मुलाम्फा मोनो। आम जायनि थाखाय बिथांमोना आथिखालाव बेफोरखौ दानै दानै फान फानलाबोगासिनो दा बिनि खेथ्रआव मा ज जादों जेनेबा दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो दानबाय थाबाय दानबाय थाबाय दा जोंना बिफांङाथ' जेन'बा ओ दाननानै गायबाबो जोंनो बेखौ थांफिननो थाखाय गोबाव सम नांगौ। दा बेखौ जोंङो जेनेबा जों सानफ्रामबो दानगोन अब्ला जोंङो गाय सानफ्रामबो दान सानफ्रबो गायबाबो जों ओ मोनफिनगोन बे मुवा जेनेबा बबा बिफांङा थैगोन बा बबा बिफांङा देरनो थाखाय ओ गोबाव सम लागोन बा बबेबा बिफांफोरखौ मोसौ मैसो जालांगोन दा बिदिनो ओ सानफा एफा दानै दानै जोंनि हालामाव बा जोंनि ओनसोलाव बिफां लाइफांनि बिबांङा खम जाबाय आरो आथिखालाव ओम जों नुनो मोनदों जेनेबा गोबां मानसिफोरा बा सोरबा न'खराव बांद्राय बिदा फंबाय आरो जेनेबा न'खराव थानो बिथा खम बिसोर मा खालामो जेनेबा गामिनिफ्राय गुबुन बे हाग्रा ओनसोलसिम थांनानै हाग्रा हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै बिथांमोना मा खालामो हादान सिफायनाय होननानै हादान सिफायनानै बिसोरो गावसोरनो गामि मोनसे बानायहोयो आरो दा बेयाव जोंहा गोबां लस जायो। मानो होनना बुंङोब्ला बेयाव जोंहा बिफां लाइफांबो थायोमोनब्ला जोंना बारहावायाबो मोजां जागौमोनबा बोथोराबो मोजां जागौमोनबा ओ जोंना बे जोंनि थांना थानायनि मिथिंगायाबो जोंना एसे मोजांङैनो दिदोमहैनो थागौमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरो ओ गावसोरनि ओ जिउखौ दैदेननो थाखाय बा जिउखौ खांलांनो थाखाय बिसोर मा खालामो हाग्रा ओनसोलाव थांनानै हादान दान सिफायनानै बिसोरो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेयाव न' लुनानै थायो आरो। दा बेयाव जोंहा गोबां ओ आथिखालाव गोबां जों हादान सिफैनानै थानायखौ नुनो मोनदों जे जायखौ सरकाराबो होबथानो नाजागासिनो दा बेयाव जोंहा गोबां बिफां दाननानै बिदिनो जोंनि मिथिंगानि सम्पदफोरखौ जोंङो दाननानै बिसोरो फाननानै बिसोर न' लुनानै थायो दा बिदिनो बेयाव जोंनिल' खहा जाया बेयाव ओ जिब जुनार गासिनोबो खहा जायो ओ दा बिदिनो जेनेबा बिफां लाइफांफोराबो ओम दानफाय दानफाय जानानै जिब जुनारफ्राबो गावसिोरनि थाग्रा खुलिखौ खोमा ला थांबाय दा थाग्रा खुलि गैयैनि थाखाय बेयाव जिब जुनार आरो सुबुंनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि जानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दांङाबाजि जेंनाया जोबोर बांबोबाय मानो होनना बुंङोब बै सुबुंफोरा ओ गावसोरनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिसोर मा खालामो हाग्रा ओनसोलाव थांनानै जिब जुनारसि जायगायाव थायो मोसा मैदेर लख्रा बिसोरो गावसोरनि ओ हालामखौ हगारना होनाय बै समाव मा जायो जेनावबा ओ जिब जुनारफोरा गावनि सोना थाग्रा जायगाया खमायो आदार नागिरग्रा जायगा आदार जाग्रा जायगा बिसोरो खम जायो जोंनि थाखाय मा जायो बै सुबुंफोर थानाय ओ हादानाव बिसोरो थांनानै मा खालामहैयो ओम आदार आदार नागिरहैयोबा ओरैनो गेलेनो थाङोबा थाबायग्लाङो मानो होननानै बुङोब्ला बे जायगाया सिगां बिसिनि खासोमोन जायनि थाखाय बिसोरो थांनानै बेयाव ओम आदारफोर नागिरहैयो दा बेयावनो मा जायो सुबुं आरो जिब जुननि गेजेराव दाङाबाजि जायो आरो जेन'बा मैदेरफ्रानो थांबाय जेनेबा मान सुबुं -फोर बा मानसिफोर बे आबाद मावनाय थालिर बागानफोरखौनो बेयाव गाफायलाहैबाय जाय -यैबाय गय बिफांफोरखौ सौफायलाहैबाय दा बेयाव जेनेबा मैदेरफोरखौ होखारनो थाखाय सुबुंफोरा ओम बिदिनो अन -थाइ खुइगोन बाह होख्राव लाहरगोन दा बेयाव मा जायो मैदेर हुमग्रा मा रागा जोंनानै बिसोरो ओम सुबुंफोरखौ गाग्लोबो आरो दा बेयाव सुबुंफ्राल' थैया सुबुंफ्रा थैयो बे निस्सय थैखायो मानो होनबा नों मैदेर मासि गाथार जानांगौबाथ' थैखागोन दा बेयाव मा जायो ओ सुबुंफ्राबो एखमबा मैदेरफोरखौ बिदिनो ओ होसोनाय बा मानाय एखमबा बिदिनो दानगोन मागोन एखनबा सिलायफोरजों गावगोन दा बिदियावनो मैदेरफ्राबो थैयो आरो दा बेनि गेजेराव जोंहा ओ जिब जुनारफोरनि बिबाङाबो खमायलांगासिनो आरो जोङो मोननो थाङै माखासे जिब जुनारफ्राबो दोनै गोमालांबाय मानो होनना बुङोब्ला सुबुं माहारियानो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बिदिनो ओ हादान थाहैबाय दा जोंहा बेफोरनो माखासे गुबै ओ जाहोन जे जोंनि बोथोर सोलायनायनि दा नोङो ओम नांगौ रोखोमनि बिफांफ्रानो गैला दा ओ एनूजोंहा नांगौ बिबांनि अखा मोनला दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा आबाद मावनाय दा ओ दुब्लियाव जोंना एथ' सान्दुं उदुंनाय बेयाव ओ अखानि बिबाङाबो खमखाय उम दा जोङो माइफोरखौनो मोजां गायनो मोननाय नंला बेखौ नुहुरखायो आरो बिदिनो जेनेबा गायग्रा सुबुंफ्राबो गोबां खस्थ' मोनो मानो होनना बुोब्ला नों सान्दुंआव बिदि थिंनि सान्दुङाव नोङो दुब्लि गेजेराव थानानै दै दुंनायाव थानानै नोङो ओ गंनानै माइ गायबाय थानांगौवा गोरलै नङा ओ जायनि थाखाय बियो जोंनि फारफ्रोमथिंबो ओ खैफोदखौ लाबोयो आरो बिदिनो जेन'बा नोङो बेफोरबायदि आबाद मावनायाव ओ नोंथाङा थोजासे मुलाम्फाखौ मोननो हानाय बेखौ जों नुहुरा मानो होननानै बुंब्ला नांगौ समावनो बे माइफोरखौ नों गायनानैब्लाबो दा सान्दुंजों दैया दुंख्रावनानै थाजोबोबा हाया रानगोन बा माइयानो दैखौ मोजां मोननाय नङा जायनि थाखाय मा जागोन जेनेबा माइफ्राबो जाबायदि देरनांगौ बा जाबायदि दै मोननांगौ बिदि जानाय नङा आरो दा जोङो बेफोरखौ सोदांनायनि जोंहा माखासे ओ राहा लामाबो दङ जेरै जोङो हानायसिबा जोङो बिफां लाइफां गाय दाननायखौ बन्द' खालामनानै ओ जोङो गायनांगौसो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा होननायानो दंखायो जेन'बा फांसे बिफां ओ दानफायोबा जोङो फांनै फांथाम गायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे फांसे बिफांखौ जोङो ओ ओमफाय मोननाय माखासे अक्सिजेनखौ जों मोनफिननो थाखाय जोङो गोबाव सम नेनांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो फिफांफोरखौ दाननो नाङा दा बिदिनो जोङो ओ बुंनो हाबावो जेनेबा आथिखालाव गोबां ओ सुबुङा मा खालामो ओ